औ खोनाबाय।
आ मा खालामदों ओरैनो नोंथाङा दायो?
आङो दा गरमखाय नै बिफां सायायाव जिरायनानै दंगासिनो नोंथां।
औ
बोथोराबो गरम जाबाय नालाय।
खोनादोंना औ औ जों मोनसे ओ जों मोनसे टपिकखौ एसे सावरायनोसै? आथिखालाव ससियेल मिडिया ससियेल मिडिया बाहायोना मानसिफोरा फ्रा गोबां बेफोरखौ एसे एनै सावरायनोसै
औ जागोन दे हेल' खोनायासै माथो
खोनाया
औ मोजां खोनायाखै
ओ
औ।
दायो खोनाबाय उम। माने आं बुंदों ओ ससियेल मिडिया गोदोनि समावथ' ससियेल मिडिया गैयामोन नालाय
औ औ।
बेनिफ्राय गोदोनि समाव ससियेल मेडिया गैयैनि थाखाय जोंहा गोबां प्रब्लेमफोर जायोमोन जेरै फन कलफोर राय्लायनो हाया गोजान गोजाननि खौरांफोरखौ थाब मोना। जाथि खुरमाफोरनि बेफोरबायदि आरो खौरांफोरखौ थाब थाब मोनलायलायामोन। आरो आथिखालाव बेफोर माने फैयै फैयै सोलायबोजोबनानै दायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों गोबां खामानिफोर मावनो हानाय जाबाय आरो ससियेल मिडिया जोंनि जोंनि सानफ्रामबो सोलिबाय थानाय जिउआव माने मोन हेल्पफुल मोन पार्ट बायदि जानानै फैबाय आरो जोंनि सानफ्रामबो सोलिबाय थानाय जिउनि दायो जोंहा मिदियाया गोदोनिफ्राय लानानै दासिम माबायदि सोलायनाय फैखो आरो दायो ससेयेल मिडिया बाहायनानै जों मा माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो बेफोरखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
थां माने गोदोनि समावथ' जेबो ससियेल मिडियानि खोथा बेरखाङामोन नालाय माने ससियेल मिडिया फैनानै माने गोदोनि समावहायथ' जेबो गैया नाथाय लासै लासै बिदिनो टेक्न'लजिफ्राबो आपडेट जाबोनानै माने ससियेल मिडियाफोर फैनाय जादों आरो
उम औ औ।
बिदिनो माने गाबोन एसे समफोर एसे बिदिनो ससियेल मेडिया ओंखारबोनानै माने जोंनि गोदोनि सुबुंफोरा एसे एसे आपडेट जाबोनायखौ जों नुनो मोनो माने जोङो। गोजानाव बायदिसिना जानायफोरखौबो जों माने ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो नुनो मोननाय जाबाय आरो दासिमाव।
औ।
उम।
मोजां खोनादोंना नोंथां?
खो
औ। माने ससियेल मिडियानि जाहै माने जोंनि सुबुंफ्रा बहुत माने जौगाबोनायखौ जों नुनो मोननाय जादों माने। उ बुंनो थाङोबा माने सुबुं माहारिखौ माने ससियेल मिडियानो माने फोसाबबोनायबो होननो हागोन। जोङो माने।
ओ ओम आथिखालाव ओ खोनादों दा?
औ औ खोनादों।
ओ आथिखालाव माने ससियेल मेडिया बाहायनानै माबाफोर मुलाम्फा मोननो हादों नामा आथिखालाव बेफोर ओरैनो एसे बुंलाय।
बेफोरबायदिनि बुंनो थांबाथ' हादोंआनो होनजागोन नोंथां ससियेल मिडियाआव ओंखारनानै गोबां मानसिफ्रानो गाव गावनि लाइफखौ माने गावनो गाव आथिङाव गसंनो हानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो माने। खोन खोनादों दा नोंथां? औ। नोंथाङालाय बिनि बागै मा सानो।
औ औ आं बुंनोसैना फंनैसो ओमबा।
औ।
ओ ओ गोदोनि समावथ' ससियेल मिडिया गैयामोन नालाय जोंहा कमिउनिकेसनफ्रा थाब जालायामोन खौरांफोरखौ थाब मोनलायामोन। आ निउसफोर नायनोब्लाबो जों गोदोनि समाव माने नुलानोमोन आरो आ आथिखालाव बेफोर माने फैनानै फैयै फैयै माने सोलायजोब्बाय। हमनानैला मााबामोन मोनसे खनायाव माबा मोनसे जाथाय जादों बेफोरखौबो जों लोगो लोगोनो ससियेल मिडियाआव नुनो हानाय जाबाय आ अबावबा आ जाथि खुरमाफोरजों ओ नों रायलायनो गोसो जादोंब्ला मोनसे कल खालामनानै रायलायहरबानो मोनलायबाय बेफोरबायदि जाबाय आरो बेफोरबायदि सुबिदा जाबाय। आथिखालाव आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंहा ससियेल मिडियायाव माखासे बिजनेसफोरबो खालामो आथिखालनि मानसिफ्रा नोंथांमोनाथ नुखायो दा ससियेल मिडियाआव मानसिफ्रा माबायदि बिजनेस खालामनानै रां आरजियो। दा बेफोरबायदि सुबिदा जादों आरो बेनि अनगायै जोंहा ससियेल मेडियानि गेजेरजों जोङो स्टुडेन्टफोरनि बिथिङाव नायोब्ला ससियेल मेडियानि गेजेरजों गोबां हेफाजाब मोनो आरो स्टुडेन्टफोराबो हमनानै ला नो मा क्लास मोनसेयाव टिचारा माबा मोनसे सेप्टारखौ फोरोंबाय बे सेप्टारखौ जुदि मोजाङै बुजिजोबाखैब्ला बेयो आरोबाव फिन न'आवफोराव फैनानै बे सेप्टारखौनो ससियेल मिडियाआव सार्च खालामनानै आरोबाव मोजाङै फरायफिननानै बुजिफिननानै ससियेल मिेडियाखौ बाहायनानैनो माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों टिउसनफोर लानो हानाय बेफोरबायदि सुबिदाफोर फैबाय माबेबा मोनसे कुइसननि एन्सारखौ मोनाखै बा बे कुइसननि एन्सारफोरखौ बुजियाखै अब्ला बै कुइसनखौ गुगोलफोराव थांदों सार्च खालामदो अब्ला मोननाय बेफोरबायदि सुबिदा फोरा फैदों आरो आथिखालाव स्टु स्टुदेन्टफोरनि बेलायावबो बेफोरबायदि सुबिदाफोरखौ मोननो हाबाय।
औ औ नोंथां
फारसेथिं ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो माने गोबां क्रियेटिभ
औ मोजां खोनायासै माथो नोंना हेलौ ओहो नांथा नांथा खोनादों माने।
उम दायोखाबाय
औ
खोनादोंं दा
औ खोनाबाय दे नोंथां
हेलौ नोंथां खोनायाखै नामा?
औ खोनाबाय दे हेलौ खोनायासै माथो हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ जेबो खोनायसै माथो नोंथां नोंना नेटवर्क आ एसे प्रब्लेम नामा नोंथां? हेलौ हेलौ खोनादोंंना नोंथाङा? आं माथो जेबो खोनानो मोनासै।
खोनादोंनां?
औ औ खोनाबाय दे एबार
टर्कआ बोरैबा थांलाय फैलाय जादों अखा हाहां हां जादोंना
औ
ए आं जायगा माने नै बे बिदि जायगा सोंलायनायथ' सोंलायनो थिनाखै गाइडलाइन्सफोर दङ ना? माने एपसनि ओरैनो मा मावो नोंथाङा?
आङो दा माने ओरैनो आइ टि आइ लागासिनो आरो जोबनाया जोब्बायानो होनजाबाय
ओ थिगानो सोलोंनानै थानांगौ बेफोरखौ दायो ओ ससियेल मिडियानि खोथाखौ एसे रायलायफिननोसै
ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो ओ आथिखालाव माने गोबां बिजनेसफोर आरो ख्रि कनटेन्ट क्रियेटरफोरा कनटेन्ट होनानै रां आरजिनायफोरखौ बुंबाय थादोंमोन आङो बेफोरबायदि सुबिदाफोर फोरा जादों आरो थारमाने ओरैबायदि ओरैबायदि मानसिफोरफोरखौ दङ माने ससियेल मिडिया ससियेल मिडियायावनो ओरैनो गोजोमनानै थायो ओ जाथारै जाथारै नांथारै भिडिअ'सफोरखौ नायनानै गेमफोर गेलेलाबायनानै ओरैनो टाइम बेखार बारहोला बायो सोरबाबायदि मानसिफोरा सोरबाबायदि स्टुडेन्टफोरा आरो ओ ओरैनो ससियेल ससियेल मेडियाफोराव माने गेमफोरनि एडिक्टेड जानानै बिसोर माने गावनि फरायनांगौ समफोरखौ ओरैनो बाहायलागासिनो दं आरो बेफोरनि मोनसे गाज्रि गाज्रि हुदालाय आरो। ससियेल मिडियानि दा बेफोरखौ औ दा बेफोरखौ ओ फोसाबनो थाखाय माबाफोर राहा लाजागोन नामा नोंथां एसेम बुंनो हागोन नामा?
नोंथां बेखौ बिनि बागै बुङोबाथ' माने मेइनलि माने नखरनि नखरनि गार्जेनफोरनि आख खायाव थायो आरो माने नोंथां आरो जाय जाय गामि ओन ओनसोलावहाय माने गोरों गोरा थायो नालाय माने बेफोरो गामियैनो माने ज' ओंखारनानै माने जों मोनसे माने लाइमोनफोरनि मोनसे ग्रुप दानानै माने बिदि फोसाबलांनायनि राहा लानांगौ आरो गामि गामि नोंथां बेफोरनि बागै माने ससियेल मिडियानि बागै मोजां जां माने बिसिनि माने मेलेमावहाय माने मोजां गियान हाबनाय माने जोङो जाय जाय गोरों बेफोर माने बुजायनानै होनाया मोजां जागोन आरो माने नोंथां।
औ औ औ ओम थिगानो ससियेल मिडिया एडिक्टेड जानाय बे ओ गामि ओनसोलफोराव सांग्रांथि होनाया बे गोनां उम बे माने बेजों माने एसे सेबाबो ओ खमायगोन आरो आरो न'खरफोरावथ' न'खरफोरनि बिमा बिफाफ्रा बुंनो हानाय जानां बा दिथा होनो हानाय जानांगोन गेमफोर गेलेबाय दोंब्ला बेफोरखौ बादा होनो हानाय बेफोरबायदि खालामनो थानांगोन आरो आरो आ ससियेल मिडिया बाहायनायाव गाव गावनो एसे सिन ओ माने आ एसे सांग्रांथि जानाया गाहाम आरो माने
औ नंगौ नोंथां बे सैथो खोथा ओम
एडिक्टेड जाद्रायालासे नांगौ नांगौ भिडिअसफोरखौ नायनो हागोन गोनां गोनां इनफरमेटिभ भिडिअसफोरखौ नायनानै माने नलेजफोरखौ कालेक्ट खालामना लानो हागोन आरो आथिखालाव ससियेल मिडियानि गेजेर जों गासैबो फैयो मोजांबो फैयो गाज्रिबो फैयो
औ थाइमा जाबायमोन नामा नोंथां ओमफाय
जाबाय नोंथां नोंथांजों सावरायनानै गोज गोजोननाय मोनदों
औ आंबो गोजोननाय मोनदों दे औ दे नोंथां दे
ओम